औ नोंथां मा खालामगासिनो दं नलाय।
दं ओरैनो ओरैनो ओंखाम जाखांनानै जिरनानै दं।
औ खोनानायाथ' आं मोजाङैनो खोनादों।
औ दे। म होनो सारभार दडाउन जायोलै एसे एसे मा होनो फन रायलायबानो इसनि माबाया एसे माबाखोम आं एसे प्रब्लेम दं खोमा दां।
औ
ओमफ्राय जों ओंख्रिनि सोमोन्दैनो रायलायसै नामा?
औ रायलायजागोन नोंथां।
अ ओंख्रि माने गुबुन गुबुन न'आव संनाय माखासे ओरै गान न'नि बारि बागान फ्राव मोननाय माखासे ओंख्रि सोमोन्दै आंनो बुंलांग्रोनोसै नामा होमबा?
औ दे नोंथां बुंलां दे।
दाथ' दैज्लांसि दैज्लां बोथोर नालाय न'नि बारियावथ' गोबां रोखोमनि मैगं नुनो मो नो जेरै जों खांखिलर, बहल, जिंखा खुमब्रा माखासे गोबां रोखोमनि मैगंफोर गायनाय नुनो मोन आरो न'नि बारिफ्राव नो दा नुयो न'नि बारिफ्राव। बेफोर मैगं फ्रा मा होनो न'नि अर्गेनिक बानायनाय जाहाथे मा होनो जों जाबाबो बां देहानि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैयालासे जानो हायो बेफोरखौ। नाथाय मा होनो बेफोरखौ मा होनो जों जों रांखान्थियै हाबायावबो गोबां मुलाम्फा होयो आरो जेरै न'नि बारिफ्राव माखासे मोननाय मैगंफोरा जेरै न'आवथ' जाजोबनो हाया जाहैबाय। बेखौ मा होनो बि गामि खाथिनि मार्केटफ्राव फानहैनानै गावनि जानाय लोंनायनि थाव खरसखौ दिहुननानै लाबोनो हायो एसे। बि गामि खाथिफ्राव बाजार थायोब्ला। मोनाबिलि समाव बाजार जायो नालाय बे टाइमाव फानहनाय हायो आरो बे न'नि मैगंफोर खौ गायना लानो हाया हानाया मोजां बेफोर मैगंफोरखौ गावनि थाखायनो मानो आखाइ खरस फैयो आरो न'फ्रावबो बायालासिनो मोनजायो। बे मान होन गोजां बो गोबां रोखोमनि मैगं मोनो। जेरै जों लाफा मुला दुन्दिया फोराथ' गोजां बोथोरनि फेभरेट मैगं जेरै कबि फुल कबि अल आलु गोरलैफ्राथ' गोजां बोथोरनि थाखायनो गोद माबा फेभारेट सिजोन मान होन बेफोरखौ सि एसे मोजाङै न'आव जानायनि अनगायैबो मा होनो बाजाराव फाननो हानायनि थाखाय माखासे एसे बुरजा न'आवनो गायना लाबा गोबां रोखोमनि नोंनि बे मा होनो न'आव थाव संख्रिनि थाखाय गोबां मुलाम्फा होयो आरो जेरै न' खाथि मोनाबिलि समाव बाजार जायोना आरोना फिसा जोंनि एरियाव थ' गोबां दखान फिसा फिसायाव बाजार जानायखौ नुनो मोनो आरो। नोंसिनिखै दंना गैया बिदि ओरै मोनाबिलि
ओरैनोथ' जोंसेबो दङ दङ दंनायालाय।
गोबां बर' बर' मा होनो आइजोफोरा मैगं फानफैयोना बेफोरावथ'?
औ नंगौ जं जोंथिंबोथ' बिदिनो बिराद नुयो। जोङो जेनेबा न'आवथ' गायो नालाय मैगं थाइगंफोरखौ ओमफ्राय जानो थाखाय सो गायो आरो जेनेबा मफ्राय बेखौथ' नोङो जाजोबनोबो हायाब्ला जेनेबा बिदिनो फाननाय जायो आरो फाननानैथ' जों गोबां माने रांखान्थियावबो बिराद हेफाजाब मोनो आरो। जेनेबा न'खरनि नांगौखिनि खौ जों मैगं फाननानैबो बायनानै लानो हायो आरो बिदिनो उम मा होनो संसार जानायाव गोनां जानाय बायदिसिनाफोरखौ जोङो जेनेबा मैगं थाइगं गायनानैबो जोङो माने बुथुमनानै लानो हायो आरो।
उम
गेजेरजों रांखान्थियाव जों एसे जौगानोबो हायो आरो आथिखालावथ' जेनेबा जोङो मैगं थाइगं गायनानै गो बां मानसियानो बिजनेसाव दावगानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। बुंनो थांब्लाथ' ओरै
मा होनो ट्रेनजों बस्थायायै बस्था माने साप्लााय खालामो आरो बेलेग जायगाफ्राव। ओरैनो जेनेबा मैगं मावनायफ्राथ' आथिखालाव जेनेबा बे बिजनेसनि थाखाय मावनायाव जेनेबा हासारनि बाहायनायखौबो बिराद जों नुनो मोनसै आथिखालाव गोदोथ' जेनेबा बांद्राय दि
हासार माबा माबि नायनाय उ नाथाय बिखौ बाहाय नाथाय बेखौ बाहायनायाबो मा होनो रांखान्थियाव गोबां माने हेफाजाब होयो जेरै बांद्राय जायाखैबा बेफोर मुलिफोरखौ बायनानै नाथाय ओमफ्राय सि गियानि थाखायबो प्रब्लेम फैयो आरो ना नोंथां।
देहानोथ' आं प्रब्लेम दङ एसे प्रब्लेमालाय थेवब्लाबो माने आथिखालाव बेफोरखौ बांद्राय सानला मानसिफ्रा माने फैसानि थाखायल' खामानि मावनायखौ नुनो मोनसै आरो जेनेबा।
उ। आरो अभाबाबो गोबाङानो जाबायना ओ मा होनो खायफा गोबाङानो मै मैगं बिदि मैगं थाइगं मावनायखौ नुला जेरै मावग्राया मावनोसै साफा सानैल' आरो जाग्राया गोबां बुरजा जानोसै बिदियावनो बिदियावनो बेफोरबो मुवा फोरखौ बाहायनांगौ जायोना जेरै माने थोस्लाबिनि थाखाय जों खम समावनो गोबां मैगं मोननो थाखाय बेफोर मुलिफोरखौ बाहायनायखौ बाहायो जेबुनु बाहायनायालाय मा होनो थोयैनि थाखायसो बानायनाय बाहायबाय जेला प्रब्लेमाथ' फैखागोन माखासे
जेनेबा जोंथ' बुंनो थाङोब्ला
उ।
मैगङाव जेनेबा हासार होआबाथ' जोङो आथिखालाव बांद्राय जानायखौनो नुनो मोनला आरो जेनेबाथ' हासारि हाबाथ' नोङो जि मैगंखौनो मोनखानाया मोनखाला आरो जेनेबाथ' बेनिखायनो माने हासारखौबो होनाय जायो आरो हासार बिदिनो गोबां मुलि बिदिनो मा होनो मैगं गायब्लाथ' जेनेबा बे एम्फौ एनलाफ्राथ' बिराद जायो नालाय बेफोरखौ बुथारनो थाखाय एम्फौ बुथारग्रा मुलि बायदिसिना बेबायदिनो । आथिखालाव दिहुनजानाय मुलिफोरखौबो जों बाहाय नुनो मोनो आरो दा बेफोरो देहानि थाखाय खहा गोनांब्लाबो माने उफाय गैयियाव बाहायनांगौ जाबाय आरो मैगं थाइगंखौ रैखा खालामनो थाखाय । ओरैनो नोंसोरथि जेनेबा मा मा मैगंफोरखौ गायनाय जायो जेनेबा ।
जिंखि नो बे मानो बाजारफ्राव मोनो माखासे जिंखा भल गोलोम बोथोराव बेफोरखौ जों खा, बहल, मैथा, खुमब्रा बेफोरखौथ' गोलोम बोथोरनि थाखाय बेखौ बांसिन गायनाय नुनो मोनो। बेफोरखौ मा होनो आरो गोजां बोथोरनि माखासे बिदि ओंख्रिफोर गै लाइ, ला फा, दुन्दिया, आलु गोरलैफोरखौ गोबानो गायो जोंनिखि मा होनो बेफोर खौ मा होनो। बेनि अनगायैबो ओरै मुलाफोर गायो बेफोर गोजां बोथोरनि थाखाय नोगद नङा ना? बेफोरखौ गायो गायनाय बांसिनानो। ओम बिदिनो मा होनो खायफा गोबाङानो बिदि गायग्राबो गैला बांद्राय गामिफ्राव। मा होनो गायोबा खायफा नो दस बार' जनफोरनो फाननो थाखाय गायो। खाय फा न'फ्राव ओरैनो गायनाया गायै जानो फाननो थाखाय नङा बिदिनो। बिदिखायनायखौ नुनो आरो गावनि जानो थाखाय जेनेबा बाजाराव बायालासे न'खरनो न'फोरावनो मोनजानाय जाहाथे इदि गायनायखौ नुनोमोन आरो। नों नोंसिनि एरियायाव नोंलाय म मा मा मा मैगंखौ बांसिन गायनाय नुनो मोनो?
ओरैनोथ' जोंनियावबो बेबायदिनो दाथ' दैलां नालाय। जेनेबा जोङो गोबां नुयो। दा बुंनो थाङोब्लाथ' मैगं हिसाबै जेनेबा दा जोगोनार मोनो। जोगोनारफथ' जेनेबा मेसेङाव जायो खोमा।
जायो जानायालाय।
खांख्रिखला मोनो केरेला बेनिफ्राय माबा थाबावगोन ना सबाय बिमा।
ओम।
ओमफ्रायथ' दंबावो आं गोसोआव फैजोबआाखिसै मैगंखौ बेबायदिनो बिराद मावनाय जायो आरो जेनेबा।
उम।
जानो न'आव आरो फाननोबो थाखाय ना?
औ ओरैनो जेनेबा मा होनो बै नोंसि निखै मैगं थाइगंनि जेनेबा बिजनेसा माबायदि सोलियो?
जोंनिथिं ओरै बांद्राय इदि इदिनो बानायो फाननायालाय बिजनेसाव एथबां बिदि दावगायाखैबाबो मैगं थाइगंआव बेलेग बिजनेसाव दावगादों आरो दावगानाया माने मैगं थाइगंनि थाखाय एथ'बां बिदि हाया थाजिम नङाना ओरैनो जानो एथबां गिदि गिदिर गिदिर बागान बानाया लासेनोनो जानो थाखायखौ गायो माखासे रै गुबुन गुबुन माने‌ बिजनेसाव गोबाङानो दावगानायखौ नुनो मोनो जोंनि एरिायावथ' माने जों ओरैनो लेबु लेबुफोरनि बेलायाव गोबाङानो दावबायानाय थालिर बिदियाव नोगोद गोबां दावगाखानाय दावगानाय आरो बे जोंनि एरिया खाथियाव।
औ।
बेफोरनि अनगायै बेलेग मा होनो माबाफ्राव बिदि मैगं थाइगं एसेबां बिदि बिजनेसाव जोंनि साल्फाय हरनो हाया खैबाबो बेफोराव मा होनो नारें लिबुफोराव बांसिन साप्लाइहरनाय खो नुनो मोनो आरो जोंनिखि।
ओमफ्राय बे मा होनो नारेंखौ माबायदि खालामना आबाद मावनाय जायो?
नारें आबाद मावनायाथ' मा होनो नों नारेंखौ मा होनो खायफा मा होनो खलम होनानै गायो खलम होयो खलम होनाय मानि माने नारें बिफांखौनो माहोनो बेखौ नों मिथिगोन ना मिथिया बिदि माखासे माने नारें बिफांनि माहोनो दालाय खौ माहोनो जा एसे मोजां सेहरा गोनां फोरखौ एसे बिगुरखौ हाख'नानै बेहायनो गोबोरखि हासार माबा माबि होनानै खाथ'बनानै दोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो सप्तासेसोनि उनाव बिनि गाजा ओंखारो बिदिनो गोबाङानो एसे गोजान मानो खायफा सात फुट सात फुटसो गोजान लानानै गायो जाहाथे नारेंआ गोबां एरलाबायोना बि -बिनि माबाफ्रा दालायफ्रा बिनि थाखाय थाब बिफांनि लामा बायदि खालामनानै गोजान -गोजान गायनायखौ नुनो मोनो उम
ओरैनोथ' नोंसिनि आं खोनादों जेनेबा नारेंङाव नारें आबादाव नोंसिना बिराद जौगानाय होननानै जेनेबा मा होनो नारेंखौ बिराद मानसिफ्रानो गोबां -गोबां गायो होननानै खोनादों आं ओमफ्राय बेनि जेनेबा बेखौ माबायदि दामाव बा बस्था हिसाबै ना केजि हिसाबै साप्लाय हरनाय जायो
पस्था हिसाबै हरो हरनायालाय जों इदिनो बस्थालाय बस्था गोबाङानो मेसेंआव गोबां दाम फैयो नारें मोनसे बस्था थानि दामा ओ माबा थाङो ओ नैरोजा बाजौ गाहाम थाङो गोजानाव गोजान गोजां बोथोरावथ' आं ओमफ्राय दा दैज्लां बोथोराव गोबाङानो फिथाइ जायोना गोबां गुवार -गुवार माबाफ्रा फिथाइखौ खाम खनाया बे टाइमाव थाङो मानो ओइथ हानद्रेद फाइभ हानद्रेद इसेबां बांसिन इसिबां थाङो आरो लवेस्ट मा होनो फर हान्ड्रेद थांनायखौ नुनो आरो बिदिनो गोबां बुरजा -बुरजा फोरना बिदि ट्राक लाङो ट्राकफोरजों लांफैयो बिदिनो मोनसे एरियायाव माबा जमा दोननानै बिदिनो गोबां गिलिर गिदिर गिदिर ट्राक फैनानै लांफैयो उम बेयो गोजान गोजान साप्लाय जाहायो जेरै
औ
बेफोरखौ नुनो मोनो आरो थालिदाखौबो गोबाङानो गायो जोङो थालिगा थालिद नि बेलायावबो गोबां दावगानायखौ नुनो मोनदों आरो
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहांबाय माथो
अ दे होमबा ओ दाथ'सै दे होमबा